ना।
खोनादों।
उ मेला सलानि गोजौ गाहाम हामलायनाय नोंथां जासिहरग्रोनाय थाबाय।
आंनिथिंफ्रायबो जासिहरनाय थाबाय।
नोंखौनो। गल खालामनायनि जाहोना जालों उ गोदोनि खान्थिजों आबाद मावनाय आरो दानि गोदान दानि खान्थिजों आबाद मावनायनि बागै सावरायनो कल खालामनाय जादों सावराय जागोनदा।
औ सावरायजागोन।
ब्ला। आंङो जागायजेन।
औ दे।
गोदोनि खान्थिजों आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो गोदो गोदायनि थाइगं उन्दैनिफ्राय नुहदों जे आबाद फोथाराव थारैनो मोसौ आरो मानसि आरो खदाल। आरो लावथि नांगोल बेफोरो थायोमोन दा जोंनि सेथियावनो जोङो माइ आबादनि मावनायनि सायाव बुंनोसै माइ आबाद मावनो थाखाय गोदो मावनो थाखाय जोङो मोसौ। नोंगौ खोनादों ना
औ खोनादों
हालेवोमोन सानसे एवब्लाबो बे सासे हायोन बिदिनो सासे मानसिया माइ गायोमोन दा फोथारफोराव माइ गायोमोन दा मिथिंगायारि माने हायाव जिखुनु दंङ बेजोंनो गायोमोन आरो दा। माइफोरा बिदिनो जायोमोन बांद्राय जायाबाबो बिदिनो बिगायाव बिस मन पसिस मन बिदि जायोमोन दा बे फोरनिफ्राय मोननाय माइआ माने जेबो गाज्रि माने जिउसा गैयोमोन आरो मोजां जि गुना थानांगौ। आ माइआव जि फिटनो थानांगौ थायोमोन दा गोदो नांगोलजों एवनाय समाव जोंङो नांगोलजों एवनायाव जोंहा बिदिनो हायाव थानाय खानस्रि बिदिनो। नाफोर खांख्राइफोर बेफोरो माने नस्थ जायामोन जायनि जाहोनाव खानस्रिया जोंनो हासार बानायना होयो जिहेथु दा बे हासारजों बे खानस्रि बानायनाय हासारजोंनो माइफोरा मोजां जायोमोन नोंथां। दा आं गोदोनि बे आबाद मावनाय खान्थिजों जोंनि देहा सोलेरा राफोद थानायजों लोगोसे खामानि मावनायजों राफोद थानायजों लोगोसे बेखौ बेयाव आबाद मावनानै मोननाय माइ आबाद जेरै आरो गुबुन-गुबुन आबादफोर बेफोरो जिहेथु जिबायारि हासार बा मिथिंगायारि हाजोंनो हा मिथिंगायारि हायाव थानाय गुनजोंनो जिहेथु बे सोमजिनाय बे आबादफोरा दिहुनथाइफोरा मोननाय बे जाय फिथाइफोरा बेखौ जानानै मानसिनि ससेया नोरजिया जायामोन दा मानसिनि थाखाय बुहुद लाब गोनांमोन आरो गोदोनिया नोंथां खोनादोंना। हेलौ हेलौ आं खोनायाखै नोंथां
खोनादों ना
औ औ औ दायो खोनाबाय अडिअआ एसे प्रब्लेम जादोंमोन नोंथांना खोनाबाय दा दायो। औ दा बै समाव ओ बै समाव मोननाय आबादफोरनि फिथाइफोरखौ जानानै जोंनिबो नोरजिया जानाय जिवसाफोरखौ जोंङो मोनामोन दा जोंङो बेनिफ्राय जों जिख भिटामिनफोरखौ मोननांगौ बेखौ जों मोनामोन आरो गोदो जोंहा आबाद दिहन्थाया बांद्राय जायाब्लाबो जोंङो गोदोनि बायदि‌ बिनि जों सोलिनो हायोमोन दा दिनैनि बे गोदान मुगायाव जोंङो आबाद फोथारफोराव बिदिनो मेसिनारि बेसादफोरखौ नुनो मोनो नोंथां खोनादों ना। औ बिदिनो ट्रेक्टर पावार टेलार बिदिनो फिसा-फिसा ट्रेक्टर बेफोर जों दिनैनि मुगायाव हालेवनायखौ नुनो आरो जायनि जाहोनाव बे जों हालेवनाय जाहोनाव बे हायाव थानाय हासार सोमजिहोग्रा खानस्रि आरो माखासे फिसा बिला एम्फौ बोरै थैनायनि जाहोनाव हानि गुना‌ जोबनानै थांबाय दा जोबनानै थां दा हासार गैयि जानायलाय दा गोदान आबाद खान्थियाव जोंनो बिदि रासायनारि हासार जायखौ सरखारि हासार बुंङो नोंथां। दा बे हासारखौ होनानै जों आबादखौ गोबां दिहुनो दा बे दिहुननाया जोंनि थाखाय रांखान्थियारि आरिजिनायाव जोंहा मुलाम्फा बेखौ फाननानै जोंङो गोबां रां बुथुमनो हायो नाथाय जों जोंनि थौसिखौ नायोब्ला जोंङो। सिनारि बुस्थु बेसादफोरखौ बाहायनानै जोंङो गावखौ बांद्राय हाबा हुखायाव माने हगारला जायनि जाहोनाव जोंनि देहाया एसे नोरजिया जायो राफोद जानो गोनांङा दा आरो रासायनारि बांसिन हासार बाहायनाय एम्फौनि मुलि दिहुनथाइ बारा खालामनो थाखाय भिटामिन बेफोरबायदि मुलिफोरखौ स्प्रे एबा सारनायनि जाहोनाव माने बे आबादफोरखौ मोननायनि उनाव जोंङो जानानै बेखौ जानानै जि जिबसा जोंङो। देहायाव बुथुमना लानाय जायो जायनि जाहोनाव।
औ
जोंङो दिनै गोबां बेरामफोरखौ जोंङो नुनो मोनो जाय बेरामफोरा गोदो गैफेरामोन गोदो बिदि मिथिंगायारि आदब खायदाजों बा गावनो मावनाय आदब खयलाजों आबाद मावनाय समाव जों बेफोरखौ नुनो मोनामोन दा दिनैनि उनाव नुनो मोनो ओंखायनो आं बुंगोन गोदोनिया गोदोनि बायदि मुलाम्फा आरो दायानिया रांखान्थि खामायनायाव दायनि आदाब आबाद खान्थिया रांखान्थि खामायनायाव मुलाम्फा गोनां नाथाय जोंनि सावस्रि खहा गोनां औ औ
आरो नोंथांङा दायो जिबायदि बाथ्राफोर बुंना-बुंना गालांबाय गासै बाथ्राफोराबो सैथो औ नोंगौ। थारैनो गोदोनि आबाद मावनाया जोबोर बेबायदि समायना जोबोर आसरितमोन आरो दायो जोंङो बुंनो थांङोबा टेक्नलजि जौगानायखाय जोंङो दायो दानि मुगायाव जों आबादखौ बेबायदि हालेवनो थाखाय गोदो जोंङो मोसौ एबा बिबायदि नांगोल बाहायोमोन। आरो लोगोसे बेबायदि गोबां मानसिफोर लानानै जोङो आलि दानोमोन आरो खोथिया फोनानै जोङो आबाद मावनानै बेबायदि आबाद बुथुमो मोन। नाथाय दानि बेबायदि गोदान मुगायाव जोङो टेक्न'लजि जानायखाय जोङो मिथियो जोङो नुयो दि आबादखौ जोङो दायो टे 'क्टर एबा पावटेलारजों जोङो बेबायदि हालि एवनानै जोङो बेबायदि आबाद मावो। ओ नंगौ दानि मुगायाव जोङो बेबायदि हाफोरा हासार गैयि जानायलाय खानस्रै एबा गोबां फि फिसाबिला एम्फौफोरा हायाव गैयि जानायलाय जोङो दायो ओ ट्रेक्टरदों एबा पावटिलारजों जों आबाद मावनो गोनां जायो आरो लोगोसे जोङो गोबां बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि मुलिफोर बेबायदि सरकारनि मुलिफोर जोङो बाहायनो गोनां जायो। जायनि जाहोनाव जोङो बुंनो थाङोबा जोंनि बेबायदि आबाद मावनानै रांखावरिया रांखावरिखौ जोङो खामायनो हायो नाथाय जों मिथिगौदि जोङो बेबायदि मुलि बाहायनायनि जाहोनाव जोंनि देहाया एबा जोंनि सावस्रिफोरा गोबां खहा जायो। आरो बेबायदि जायनि जाहोनाव जों ओ जोंहा बेबायदि गोबां गुबुन गुबुन बेरामफोर जायो। बुंनो थाङोबा बेबायदि लोमजानाय साजानाय बेराम आरो बाम साला सासि बेराम आरो जोङो मिथिगौ दायो बेबायदि गुबुन गुबुन बेरामफोर सो जायो। जाय बेरामफोरा जोंनि देहाफोरखौ खहा खालामो आरो लोगोसे गोदो जों मिथियोमोन दि आबादखौ जोङो बेबायदि ओ टेक्न'लजि ओ बेबायदि बाहायामोन जोङो मिथि गौ बेबायदि टेक्ट'र एब पावटेलार बाहायनानै जों आबाद मावामोन ।ओ बेबायदि आबादखौ मानसिया नो मानसिया नो खोथिया फुयोमोन आरो मानसि नो माइ गायोमोन नाथाय दायो जों मिथिगौ गोबां मेसिनफोर ओंखारबाय आरो लोगोसे आगोलाव जोङो ओ आबाद हानो थाखाय जोङो मानसि नों आं बादि ओ सुबुंफोरानो बेबायदि आबादखौ हायोमोन बेबायदि खासि लानानै ।ओ बेबायदि आबाद हायोमोन आरो लोगोसे आबादखौ जोङो गोदो मोसौ दोंसो जोङो बेबायदि नायोमोन। मोसौदोंजो जों नांनानै बेबायदि आबाद फिथाइखो जोङो एक्सट्रा खालामोमोन। आबाद बेबायदि थार थाराखौ जों गारनानै ला जों दायो मिथिगौ टे क्थरदों जोङो नायो। बेबायदि मेसिन ओंखारनायनि जाहोनाव टक्नल टेक्नलजि या बांनायनि जाहोनाव आरो। जोङो मिथिबावोदि बेबायदि आबादखौ जोङो ओ गोदो बेबायदि गुबुन रोखोमै मावोमोन नाथाय आरो दायो गुबुन रोखोमै मावो जोङो मिथिगौदि जोङो जायनि जाहोनाव जोंनि आबाद मावनाया बेबायदि खस्थ'आ खम जाबाय। जोङो बारा बोलो एबा बारा ज जुर लगायनांगौ गोनांथि गैया। जोङो बेबायदि ओ बेबायदि टेक्न'लजि बाहायनानै जोंहा खस्थ'फोरा खम जाबाय जोङो मि थिगौ नाथाय आंनि सोरगिदिं थानाय बेबायदि ओ मिथिंगायारिफोरा गोबां खस्थ' मोनो थेवबाबो दायो गोदान मुगा जानायखाय टेक्न'लजि जौगानायखाय ओ जोङो बेबायदि टेक्न'लजिनि बेबायदि हेफाजाब लानो गोनां जायो जायनि जाहोनाव जोङो दायो आबादखौ बेबायदि टेक्न'लजिनि हेफाजाब लानानै जों मावो नाथाय गोदोआ गोदोनि आबाद मावनाया जोबोर ओ समायना रमायना आरो आसरितमोन बेबायदि गावनो गावनि ओ बेबायदि आखाइदों बेबायदि आबाद मावोमोन आरो गावनो गाव बेबायदि आदब दिहुननानै आदब खायदा दिहुननानै आबाद मावोमोन आरो आबादखौ ओ बेबायदि जमा दोन्थुमोमोन ओ उनाव जानो थाखाय जोङो मिथिगौ गोदो आबौ आबै आ एबा आजौ आजैनि बाथ्राफोरखौ जों खोनाबा मिथिगौ आरो जोङो मोनसे मोननै बेबायदि मावनाय आबाद मावनायफोरखौ गोदोनि आबाद मावनायफोरखौ आरो गोदोनि बेबायदि माबायदि मावोमोन बेफोरखौ जोङो नुदों आरो खायसे खायसेखौ जों खोनादों आंनिथिंनिफ्राय बुंनो गोनाङा बेसेनोसै नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोनां दंबावो नामा?
जाहैबाय गोदो नांगोलजों हालेवनायाव जोङो सप्तासे लानो गोनांखौ दिनैनि मेसिनारि टेक्न'लजि जौगानाय जुगाव ट्रेक्टरजों हालेवबा सानसेयावनो हायो दा जोङो बांसि सिन मावनो हायो दिनैनि जुगाव टेक्न'लजिजों बांसिन दिहुनथाइफोरखौ दिहुननो हायो खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायो नाथाय गोदो हायामोन दा गोदो जेरैमोन दा गोदो बिदिनो मुलाम्फामोन दा दिनै सुबुं मोनजोंबो बांनाय लोगो लोगो दिहुन्थायखौ बांसिन नांगौ ज जादों बेफोर टेक्न'लजिफोरखौ बाहायनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव जोंनि सावस्रिफोरनि थाखाय नोरजिया जानो हमदों आरो जोंनि सावस्रिफोराव जोंनि देहायाव बेराम दा जोंहा सम जाना फैबाय नोंथां अब्ला जों एसेआवनो दोन्थ'सै गोजोनथों
औ गोनो गोजोनथोंसै